हेलौ अ नोंथां
औ औ नोंथां जिरायना दं नोंथां जिरायना दं।
ओ औ आंनो दसे सम होनो हागोन ना?
औ हागोन दे नोंथां।
अ आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदों।
औ औ सावरायजागोन नोंथां।
औ बे आयदायानो जाहैबाय काति गासा।
औ औ दे बिदिब्ला खाति गासानि औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा जिखिनि हायो नोंबो फोरमायना खोन्थाबानो जाबाय आंबो जिखिनि हायो बेखौबो नोंनो फोरमायना खोनथानोसै
औ औ जागोन नोंथां।
औ औ ओ काति गासा होनोब्ला जोंहा बिदिनो बैसागुआ जोंनि काति गासायाव मोन थाम जाहैयो आरोना बिदिनो काति गासा ओ मागो बैसागु बिदि आरो ना
औ औ नोंथां।
उम
माने जोंनि बर'फोरा मोनथाम फालिनाय जायो आरो जेरै औ मागो दमासि। बिदिनो बैसागो आरो।
मागो दमासि खाति गासा ओं मोनथाम बैसागुखौ फालिनाय जायो। आरो बोसोराव बिदिनो बर'फोरा बैसागुखौ मोनथाम रोखोमैथ' फालिनाय जायो ओ काथि गाासानिखौ होनग्रोनोसै नामा नोंथां?
औ औ दे नोंथां।
काति गासा मागोआव जोंहा बिदिनो ओ काति गासा होनोब्ला जोङो ओ मा समाव जोङो फालियो होनबा जोंना बिखौ ओ अक्ट'बर बिदि मासाव फालिनाय जायो आरो ना मानो होनबा बे समाव जोंना ओ माइ आ
माइ औ औ एसे फिथाइ ओंखारहांनाय जेनाव औ बे समाव जोङो बे फोरबोखौ खौ फालिनाय जायो आरो नोंथां माइ बिदां ओंखारहांनाय समाव औ बे फोरबो खौहाय बा बे फुजाखौ माबोरै फालियो होनना बुङोबाथ' जोङो माने बे बेखौ माने दुब्लिनि फोथारनि फुजा होननानै बेखौ जोङो साननाय जायो।
औ
बेवहाय माने बेखौ फालिनो थाखाय माने जोंनो गिबियाव माने ओ मा होनो बिदिनो फुजानि थाखाय माने जोङो बि बिदिनो खायसेया बुद ओ नालेंखर बायदि फुजानि प्रसादफोरखौबो लाबोफानाय जायो होफानाय जायो बिदिनो जोङो बे खौ ओ मोनायावसो जायो नालाय बे फुजाया। बेखौ जोङो माने एसे बेलासे बा साननिफ्रायनो बेखौ जोङो माने जगार खालामजोबनानै लाखानाय जायो आरो नोंथां औ बिदिनो बिदिनो जेनेबा आलारि बाथि सावनो थाखाय जोंनो ओ आलारि बाथि सावनो थाखाय जोंनो जेनेबा जोङो ओ गोदोनि दानि दिनावसो साथि खाला बा जायखौ बुङो बेखौ बेयाव सावो गोदोनि समावथ' जोङो बिदिनो थाइगिरनि थाइगिरनि खं। बि खंबा थाइगिरनि बिगुर जायखौ बुङो बेवहाय नहा नङाब्लाथाय थालिरनि ओ आलारि बा जायखौ बनायनानै बेवहाय औ सावनाय जायोमोन बेवहाय औ बिदिनो जोङो माने उम ओ काति फोरबोखौ फालिनो थाखाय जोङो ओ थाइलिरनि ओ थालिरनि आलारि बाथि बानायनानै आरो औ आरो बिदिनो ओ थाइगिर बिखुंनि औ औ थाइगिर बिखंनिबो बानायबाय बानायनानै आरो बेखौ माने दुब्लि फोथाराव लांगोन नालाय बेव हाय माने ओ गन‌ गनाव दोनना होनो थाखाय माने मोनसे ओ गन
औ
फिसा जायखौ बुङो बेखौ माने गन बानायना लानाय जायो आरो बेखौ फोथाराव दोनो थाखा हाय दाननानै लानाय जायो ओ बेखौ बिदिनो दाननानै लानानै बिदिनो गासैबो नांनाय मुवाफोरखौ माने जगार खालामग्रोजोबना लानांगौ जायो आरो बेखौ। बेखौनो जगार खालामग्रोजोबना लानानै माने जोङो गिबियावनो माने ओ
उम
बिदिनो ओ बाथौआव आलारि बाथि सावो सावनानै बिनिफ्राय बिदिनो फोथारावथ' लांखानाय जायो मानो होनोब्ला बेथ' फोथरनि फुजाखा आरो बेवहाय जोङो दिनो ओ नारें जुम्ब्राखौबो हो फानायखौ जों नुयो फुजायावहाय नंगौना नोंथां औ माननान माने नारें जुमब्राखौ बे फुजानिफ्रायसो जायो आरो नोंथां। बे फुजायाव होखांबासो माने जोङो जायो होनना फोथायो आरो नोंथां खोनादों ना? हेल' नोंथां खोनादोंना नोंथां? हेल' नोंथां हेल नोंथां नोंथां